औ नोंथां गोजोन सानजुफु नोंथांनिसिमबो खबराथ' मोजाङैनो नोंथां दंथ'यो।
ओ नोंथांनि मोनसे खोथा सावरायनाव दंमोन नोंथां।
मा खोथा नोंथां नोंथां औ।
ओमफ्राय दा माबायदि जालांखो ओमफ्राय दायो जेन'बा जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैखो बेनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां नोंथाङा जेन'बा दानि सोलोंथाइनि बागै फोरमायदो नङा आङो नोंनो दानि सोलोंथाइया समाजाव माबायदि
औ औ जागोन नोंथां नंगौ दे दे बिदिब्ला' खोनासं सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों मा होनदों जोंनि सुबुं एबा जोंनि जिउ दानाय राहायाव-' राहा लामायाव मा होनदों मोनसे मोजां-' खुंफुंनायाव मा होनो हेफाजाब होयो जाय जोंनि बे जिउनि दैदेनलांनाय एबा जोङो बुंनो हागोन जेनेबा जोंनि जिउनि संसार जालांनायाव मा होनदों गोरलैयै जोङो जालांनो हागोन सोलोंथाइ लायोब्लासो गोदोनि समाव मा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो सोलोंथ गैयामोन जायनि जाउनाव मा होनदों ओ जानो लोंनो एबा माबा मोन गाननो जोमनो एसे अभाब जायोमोन आरोना सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ ओ गैयैनि जाउनाव जों माखासे ए उम बुस्थुफोरखौ जोङो गोरलैयैनो एबा माबा मोनसे राहायै जोङो सोरजिनानै लानो हायामोन। बेनि गेजेरावनो दङ जोङो जेनेबा हाथाय बाजारफ्राव दखानफ्राव जोङो ओ माल माथा बायनाय एबा माबा मोनसे बेफार फालांगि मावनाय बेफोरा जोंनि गेजेराव खम जायोमोन आरोना। जेनेबा जोङो फैसाखौ बांद्राय मैल्य दोनामोन जोङो मुवाजों मुवा सोलायलायनानै लानाय एबा माबा मोनसे जिराद हरनानै जोङो लाबो लांलाय- लाबोलाय खालामोमोन बेफोरबायदिनो मा होन गोदोनि समाव सोलियोमोन दानि दिनाव जेनेबा आं बुंनो थांगोन सोलोंथाइया जाहैबाय मोनसे मोजां राहा एबा समाज सोलायनायावबो जोंनो गोबां बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नुबोगासिनो दं। सोलोंथाइ लानाया खालि मानो साख्रि लानो एबा माबा मोनसे आरजिनो थाखाय लानाय जाया मानो मानोना बेयाव जों जोंनि जिउनि दानायावनो एबा जोंनि जिउखौ खुंफुंनायाव मोनसे मोजां राहा लामा दिन्थि दिनथिलाङो आरोना माबा मोनसे नङाथ' माबा मोनसे जोङो साख्रि नङाबाबो बेफार फालांगि नङाबा आबादनि फोथारावनो जों हमना लागोन गोनोखोआरि मुगाजों सोनारनानै जोङो आबाद मावनो हाबा मावनो हागोन ओ एसे खम समनि हायावनो जोङो बुरजा बिबांनि आबाद दिहुननो हागोन मा होनदों बेनो जाहैबाय मोनसे सोलोंथाइनि गोहोम आरोना बैबायदिजोंनो जोङो उम मोनसे गोग्गो समाज नङाबा
मोजां सोलोंथाइ गोनां एबा गियान गुदि एबा माबा मोनसे रोंगौथि सोलोंना लानो हायो बेफोरनो जाबाय सोलोंथाइ दानि मुगानि सोलोंथाइया होननानै बुङोब्ला गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों जोङो जेरै फाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जोहै जोङो माखासे मेसिनारि मेसिनारिनि ओंखारनाय जेरैहाय गारि मथर एर'प्लेन माबा मोनसे जों जिरायनो थाखाय सियार लायो बेबो मोनसे सोलोंथायाइनि गेजेरजों जोङो दिहुनजानाय आरो बेफोरना दङ माखासे जोङो लामा ससे ओंखारलांबानो जोङो गारि मथर गाखोनाय जायो बेफोरबो जोङो मा होनदों जों दिहुन जानाय आरो जोङो दङ गोजान गोजान जायगायाव जोङो मा होनदों ट्रेभेल खालामबा मा होनो सोलोंथायाइआ नांगौ बेनो जाहैबाय सासे मानसिजों एबा गुबुन सुबुंजों मा होनदों रायज्लायनायनि जोहै। जोङो मा होनदों गावनि गांनाय उखैनायखौ जों मा होनदों बुंनो हागोन आरोना बैबायदियैनो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो बेजोंनो ओ नों आंनि गांनाय एबा आंनि माबा मोनसे नांगौखौ बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माखासे राव आरजिनानै लानो हायो जेरै इंराजियानो जा एबा हिन्दीयानो जा एबा बर'आनो जा एबा आसामिसआनो जा। बेयाव जोङो मोननो हायो आरोना बिदिनो गोबां दंबावो दंनाया खिन्थु माखासेखौ आं बुंबावनो सानदों साननाया आं बेफोरनो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंनि सुबुं समाजा गोग्गो जानायखौ जों हमदांनो हायो नुहुरो ओ सोलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलायनायनि गेजेरजों मा होनदों बिनि सिङावनो सोलोंथायाइया हाबनानै थायो।
औ जागोन नोंथां दा नोंथाङा आंनो मोजाङैनो बुजायना होबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों दा आङो सोलोंथायाइया आथिखालनि मुगायाव माबायदि सोलों सोलायनाय लाबोगोन आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै। सोलोंथाइ होनबाथ' जोङो मिथिखायो ओ जेन'बा जोङो जोंनि जिउखौ दैदेननो थाखाय लानाय मोनसे राहा बा सोलोंनाय जायखौ जोङो जोनोम जानायनि बे थैजासिम जोङो लानांगौ जायो ओ सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि बेसाद बा आगजु। गेजेरजों जोङो ओ जोंनि समाजखौबा जों अबा जोंनि बे बुहुम बिखाखौ मोनसे गाहाय थाखोनिफ्राय बेसेबा गोजौ थाखोसिम जोङो लांनो हायो मारै होननानै बुङोब्ला दिनै आथिखालनि मुगायाव आथिखालनि मुगाखौनाय दिनै सोलोंथाइनि ओ गेजेरजों मबे जायगानिफ्राय बबे जायगासिम सहैखो दा बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय जोंनियाव ओ जोंनि थानाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोर गासैबो मोनसे मा होनो बेखौ समजों खाबजायो बा आउटडेटेड होनो जायखौ जों इंराजियाव बेफोरबायदिमोन। दिनै नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय दिनै हान्थिनो थाखाय गारि मथर खबर लालायनो थाखाय जोङो दिनै मबाइल इन्टारनेट बेफोरबायदि गासिबो जों नुनो मोनजोब बेफोर मानो जादों सोलोंथाइ। दा जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि आगजु जायनि गेजेरजों जोङो ओ हायिखौबो जोङो हाहोनो हायो दिनै नोङो साइन्सनि खेथ्रआव नाय बा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि खेथ्रआव नाय दिनै जोंनि गेजेराव मा फैखो ओ साइन्सनि गेजेरजों बे साइन्सआबो मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो । साइन्सनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि ओनसोलाव खोमसि फोथायनाय बा मा होनो बिदिखौ सुपार स्टेसन खोमसि फोथायनाय बेफोर गोमालांनो हमबाय दिनै जोङो जेनेबा साइन्स होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जे ओ जोंनि बेयाव लजिक नाङा जोंनो बेयाव प्रेकटिकेल मोनसे बुसथु नांगौ जों बेखौसो साइन्स होनो। दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जेनोबा दाइना फोथायनाय बा माबा फोथायनाय आथिखालाव बेफोर सोलोंथायनि ओ खोमसि फोथायनायखौ होनदो जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरजों खम जालांनो हमबाय आरो दङ दंनाया दासिमबो एसे एनै थेवब्लाबो खम जालांनो हमबाय आसा खालामबावो उननि खेत्रआवबो जोङो बे माखासे सोलोंथाइनि गेजेराव बेफोरो जोबलांगोन दा बुंनो थाङोब्ला जोंनाव आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ साइन्सन एनड टेक्न'लजनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव मबाइल गारि मथर गोबां ओ रोखोमनि मेसिन जायखौ जोङो जों सुबुं माहारिया आखाइजों मावनांगौ खामानिबो जों देग्लाय ओ दानि जुगाव जोङो मेसिनारिजों जों मावनानै लानो हायो ओ दा बिदिनो जेन'बा सोलोंथाइया बिदिनोमोन बा गासिबो खेथ्रआव सोलोंनाय लाबोदों आं दा साइन्सखौ बुंदों ज जेनेबा आबहावानि सायावनो बुं आबहावाखौ माबोरै खालामो जेन'बा आथिखालनि सुबुंफ्रा मिथिजोब्बाय लेखा फरायनानै मिथिजोबबाय सोलोंथाइ लानानै मिथिबाय जे ओ सोलोंनानै मिथिजोबबाय दे जेन'बा आबहावाखौ जोंब्लाबो रैखा खालामनो हायो आबहावाखौ जों मानि थाखाय रैखा खालामनांगौ आबहावाया जोंनो बेसेबां गोनांथि आबहावाखौ जोङो मा माबोरै रैखा खालामनो हायो होनना बुङोब्ला आथिखालाव मिथिबाय जे बिफां लाइफांफोरा जोंनो मोजां बारहावा हगारो अक्सिजेन हगारो आरो जों हगारनाय खार'नायाव बिसोरखौ बोना लायो नाथाय गोदोनि सुबुंफ्रा लेखा रोङै सुबुंफ्रा सोलोंथाइ गैयै सुबुंफ्रा बेफोरनि बागै बारा मिथिनो मोनामोन आरो दा बिदिनो जोङो आथिखालाव जोंनि आबहावखौ जों गुब रैखा खालाम गोबां रोखनि मासे हानजानि ओंखारबाय जायफोर बिथांमोनहा मा खालामो आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो बेफोरनि बागै माखासे राहा लामा दिहुननानै जोंनि बुहुमाव सुबुंफोरनो सांग्रांथि माखासे दैथायेन गथायनानै होयो आरो दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बुहुमखौ दिनैसिमाव ओ मोजां खालामना लाबोनो लाखिनो हादों गोदोहाय थिग मोजांमोन जेन'बा गोदो गारि मथर बारा गैयामोन उखुन्दैफ बारा गैयामोन बेनि थाखाय जोङो गोदोहाय जोंनि बारहावायाबो नांगौ रोखोमनि गोगोममोन नाथाय आथिखालाव मा जाखो जोंनि बारहावाया ओरैबायदि गुबुंले जाबाय बेफोर सोलोंथाइ थासानथि थेवबो बेफोर जानो हमदों आरो जेनेबा नोङो एथ' गारि मथर ओंखारबाय बेफोरनि उखुन्दै गारि मथरनि उखुन्दै गासैबो जोंनि बारहावायाव गोरोबनानै थायो गोरोबनानै जोङो बेखौ हां बोनायाव जोंनि उदै सिङाव लाङो बा जोंनि देहा सिङाव लाङो बेनि उनाव मा जाखो जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालाव बांसिन लोमजालु साहा जालुग्रा जाबाय आरो दा बेफोरो गासिबो ओ सोलोंथाइनि मोनसे गाज्रि बिफाव आरो दंबावबो जेनेबा जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालाव आबाद मावनायखौ मावो माखासे रासायनारि हासारनि गेजेरजोंबा साइन्टिफिकेलि मावो बेवहाय मा जायो जेनेबा जोङो मैगं थाइगं फोरखौ बोथोराव मोनै मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बोथोरनि होननानै जों मावनानै आथिखालाव दिहुननो हायो आबादखौ बेफोराव मा खालामो जोङो नांनायनि बारा माखासे रासायनारि हासार होयो बेयाव जोङो गोदोहाय मा होयोमोन जेन'बा मोसौ खि आरि ओ बोरमा खि बेफोरखौ जों होयोमोन नाथाय आथिखालाव रासायनारि हासार होयो मैगंफ्रा जा मोजां जायो थाग्रा थाग्रा नुयो जेन'बा जा मद' मद' जाथाव जाथाव नुयो नाथाय बियो एकदमबारे रासायनारि हासारनि गेजेरजों मा ओ जेबा से दानाव मोनांगौ बुसथुखौ सप्तासेनि गेजेरावनो बिदि मुलि होनानै फेदेरनानै जोङो ओ दिहुननो हायोमोन हायो आरो दा आरो बेखौ जाबा जों मिथिखागौ जों बेसेबां जोंनि देहायाव खस्थ' मोनगोन बा जोंनि देहायाव बे माबायदि लोरबां जागोन थेवब्लाबो जों बेखौ मिथिनानैनो जोङो आथिखालाव जायो आरो बेफोर मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे गाज्रि बिफाव जेन'बा रासायनारि हासार बानाय रोङो होननानै बानायबाय जोंनि आबादफ्राव होलाबाय बा बेयाव खालिबो बैनिल' लाब थायो जेन'बा जेनेबा जाय मानसिया फालांगि खालामो बेफोरनि थाखाय मोजां आरो बिथाङा रां आरजिनो हायो जेन'बा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दिहुननानै बिथाङा मोजां रां आरजिनो हायो दा बेबो बेयावबो सोलोंथाइ नांगौ जेनेबा नोङो मावबै बिबांनि होयोबा जोंनि हाया मोजां जागोन जोंनि आबादा मोजां जागोन बेफोरनिबो माखासे गोनांथि दं जायखौ जों सोलोंथाइ नङाबा लानो हाया आरो आथिखालाव जों दा ओरैबायदि मोनसे थाखोसिम सहैबावबाय जे ओ जोङो जोंनि बुहुम बिखानिफ्राय जोङो बुहुमनि गोजौ बा मोनसे आलदा ग्रह'आव जोङो सौहैनो हाबावबाय बेयो माबोरै जादों बे माबोरै जादों होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि जाबाय दे जोंनि बुहुमाल' जे मानसि थाजायो बे नङा जों आथिखालाव माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों साइन्स एन टेक्न'लजिनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव माखासे ग्रह'फोर नागिरनो हाबावबाय जेन'बा बेफोरो मा ओ जोंनि बुहुमाव जे जोंनि बुहुमाल' दं बे नङा जोंनि बे माबायाव ग्रह'आव गोबां रोखोमनि ग्रह' दं जायफोराव मानसि थाजायो बेफोरखौ आथिखालाव साइन्टिस्टफ्रा साइन्टिस्टफ्रा मा खालामो माखासे रकेट आरिनि गेजेरजों बिसोरो बे ग्रह'आव बेरायहैनानै बा थांनानै बा गावनि जिउखौ एकदमबारे खैफोदाव लानानैबाबो बै जायगायाव थांनानै आथिखालाव बिसोरो मा खालामो नायबिजिरहैयो आरो दा बेफोर गासैबो सोलोंथाइ मोनफा मोनफा बाहागो बा फिथाइ ओ आथिखालाव सोलोंथाइ बांद्राय सोलोंथाइ लानायाबो आथिखालाव जोंनि बुहुमखौ गाज्रिबो खालामदों मोजांखौ बांसिन खालामदों खिन्थु गाज्रियाबो दं आरो थिग बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि बुहुमखौ ओरैबायदि सोलाय होनो हायो जे ओ जायखौ जोङो सानस'नो हाया दा नोंथाङा बुजिबायना नोंथां
आं माने फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों माने सोलोंथाइ थाइ गैया गैयाब्ला जों गोदोनि समाव माबायदि जायोमोन जेनेबा जोङो मिथिखायो माखासे मा होनदों गोदोहाय माखासे ओहोम आ होननाय दंमोन जेरै फिसाइ थैब्ला फिसाय फिसायनि सायाव मा होनदों बिसिखौ सावनाय आरो बेजों लोगोसे दङ ओम दौरि सिस्टेम जोथोब जोथोब हरनाय होननानै बुंनाय जायो बेयाव हाबा खालामनानै हाबा हरनाय एबा हिन फोरा मा खालामनांगौ बैयाव जोथोब हरनाय जायो आरो ना माखासे धोन सम्पद हरफांगौ जायो बै हो हौवा गोदान बेबायदि सिस्तेमा गोदोहाय नुनो मोनोमोन आरो बेजोंनो दङ समाव हाबा खालामनाय बेफोरबो ओम गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन दा लासै लासै जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों एबा सोलोंथाइ रोंगौथि मोननायनि जोहै जोङो बेफोरखौ लासै लासै सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां आ दा फन रायलायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय होनबा दोनथलायनिसै औ दे जागोन नोंथां